औ नोंथां औ
औ नोंथां खोनादोंना नोंथां? औ नोंथां आं नोंथांजों दा मोनसे आयदानि सायाव माने नोंथांनि नोंथांनियाव सोंनो सानदों मोनसे आयदानि सायाव नों थांजों माने सावरायलायनो सानदों नोंथां नोंथाङा सम दङ ना?
औ दङ नोंथां दङ।
नोंथां सावरायजागोन नोंथां उम जाय बिदिब्ला आं जागायनोसै नोंथां।
औ
सुबुङा माने आखल गियानजों सुबुंनि मावनाय सुबुङा माबोरै माने मानसिनि मावनाय दांनाय गियान जों माबोरै माने समायना जानो हागो मान सुबुंनि आखला माबोरै समायना जानो हागो सुबुंनिया बेफोरबायदिनि सायाव एसे नों थाङा फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां हागोन ओ नोंथां ओ सुबुङा थ' जोंनिया मानो गियाननि गोनांथिया जोबोर गोनां जोंनि सासे सुबुङा जुदि ओ मोजां खामानि मावलांनो बा मानि जोंनि नैबे मुलुगाव थावरिनानै थानो गोनांब्ला जोंनो गियाननि गोनांथिया जोबोर गोनां गियान आरो जोंनो मानो औ गियान आरो जोंनो सोलो बेफोरो जोंनो थाखाय जोबोद गोनां आरो जोंनि जिउ दालांनायाव। नङा होमबा नोंथां औ औ जोंनि जा जोंनि जा जों गियान बे गियानजों जों गोबां खामानिखौ मावलांनो हायो ओ बेफोरबायदि जोंनाव जुदि गियान गैयाब्ला जोङो ओ संसाराव सोलिनाया जों बायदिसिना खोमसि फोथायथिफोरखौबो जों मानिनो हानाया जोंनि थाखाय गोरलै जायो आरो। जाय माने गियान गैयि मानसिफोरा बेफोरबायदि बाथ्राफोर खौ गोबाङै मानिनानै लानो हायो नाथाय जोंनि जा गियान गोनां मानसि मा होनो गोसोफोराबो साननो हानाय बेफोर मोजां बाथ्राखौ साननो हानाय बायदिसिनाफोरखौ बिसोरो मावनो हायो आरो बेनिखायनो जोङो जोंनि जा सा फ्रोमबो सुबुं बेफोरो मा जानांगौनो सासे गियान गोनां जानांगौ नङा होमब्ला नोंथां? ओ जोंनि गियानखौ औ नोंथां औ बे गियान होनाय बुस्थुखौ जों जे मायाव मोनगोन नाथाय बे गियान होननाय बुस्थुखौ जोङो जोंनि थाखाय गियानखौ मोननो थाखाय जोंनो मानो सोलोंथाइनि गोनांथिबो गैया। जोंनो फराय फरायनांगौ बेल' नङा जों फरायनायनिख्रुयल' जों गियानखौ मोना जोंनो बे गियानखौ मोननो थाखाय जोंनि जा जोंनि आखल जोंनि आखल आखु बेफोर जोंनिया मोजां जाब्लानो जों बेफोर गियानखौ मोननो हायो आरो गियानखौ मोननो थाखाय सुबुङा मा खालामनांगौ नो ओ गियानफोरखौ जोङो आरजिनो थाखायब्ला बायदिसिना जोङो बिजाब फारायनानैबो जों गियानखौ मोननो हायो ओ खोया खोमाजों खोमाजों बायदिसिना खोथा मोजां खोथा खोनासंनानैबो जोङो गियानखौ मोननो हायो।
औ नोंथां
औ औ औ बायदिसिना जों खामानि दामानि मावनानै जों गियानखौ आरजिनो हायो। बेफोरबायदिनो जोंनिया मानो गियानखौ मोननो थाखाय जोंनो अनलि जोंनो अनलि माने जोंनो माानिखौ जोङो बिजाबखौल' जोङो फरायनानै जों गियान मोनो बेल' न'ङा जोङो बिजाबनि अनगायैबो जोङो गोबां बायदिसिना जोङो जाहोन फोर दं जायनिफ्राय जोङो गियानखौ सोलोंनानै लानो हायो आरो सासे मानसिनि जिबनावनो औ औ सासे मानसिनि थाखाय जोंनियां जिउ दालांनायाव जोंनि गियाना जोबोर गोनांथि आरो जाय नङाब्ला जोङो जोंनि बे ओ मुलुग संसाराव जोङो थावरिनानै थानो हानाया जोंनि थाखाय गोब्राब जानानै फैयो ओ बेनिखायनो नोंथां ओ बेनिखायनो नोंथां जोंनो माने गियानखौ नांगौ जायो आरो बे गियान नङाब्लानो बे गियान नङाब्लानो जोंनि जा सुबुं माहारि सुबुं ओ जाय जोंनि मानसिफोर बेफोर मानसिफोरानो गावनि संसार जालांनाया गोबां जेंना जेंसिनि मोगा मोगि जानानै फैयो मोजां बाथ्रा साननो रोङि जायो बायदिसिना गाज्रि खामानिफोरखौबो मावफ्लाङो गियान गैयैनि जाहोनावनो बायदिसिना मावनाङि खामानि बायदिसिना जानाङि लोंनायनि खामानि बायदिसिना गाज्रि गाज्रि मुवा बेसादखौनो जानाय एबा बायदिसि ना बाथ्राफोरखौनो बुंफ्लांनाय नङा फाङा बाथ्राफोरखौ मानिनाय बायदिसिना खोमसि फोथायथिफोरखौबो मानिनाय बेफोर मानि थाखाय जायनो जोंनि जाय सुबुंनियाव गियान गैया बेफोरबायदि मानसिया बेफोरबायाददि खामानिखौ गोरलैयैनो आखाइ होनो ओ खाबु मोनो आरो बेनि अनगायैबो ओ बेनि अनगायैबो जाय सुबुंनियाव जोंनिया गियाना थायो बेफोर गियान गोनां सुबुङा बेफोरनि बागै मोजाङै गोथौयै साननो हानाय गोहोआ फैयो आरो जायनि जाहोनाव बिथांमोना मा खालामनो हायो ओ जोंनि नैबे संसारनि माया ओ बा जोंनि बे संसारनि संसार जानायाव ओ जाय खोथा बाथ्रा मोजां बाथ्रा बेफोरबायदि संसारानो बिथांमोना जाय गियान गोनां सुबुं बिथांमोना मानो गोरलैयैनो संसारखौ जानो हानाय जानानै फैयो आरो मा औ बिथांमोना मा होनो बेखौ संसारनि बायदिसिना माया बायदिसिना खोथा बाथ्राफोरखौ बिथांमोना गोसोजों गोथौयै साननानै बेफोरनि बागै गियान खौ आरजिनानै लानो हायो आरो ओ बिथां सुबुंफोरा मा खालामोनो खायसे जाय गियान गैयि सुबुं बिसोरो मा खालामो बायदिसिना खोथा बाथ्राफोरखौ बिथांमोना मोजाङै गोथौयै साननो रोङा जायो बायदिसिना ओ मा होनो इखो बायदिसिना मा होनो इखो जानाङि बायदि बायदिसिना मुवा बेसाद बेफोरखौ जानायाव बांसिनै नुनो मोनो आरो ओ सासे ओ औ सासे गियान गोनां सुबुङा मा खालामनो हायोनो ओ गावनि गावनि गियानजों एबा गावनि सानथाइजों गावनि सानस्रिजों मोजां खामानि मावनानैनो बायदिसिना बिजनेस बायदिसिना फरायनानै गिदिर गोलाव जानानै बायदिसिना स'रकारि साख्रि ओबायदिसिना मोजां खामानिफोरखौ मावलांनो थाखाय बिसोरो हायो आरो खाबु मोनो माने बिसोरनि सान्थाय बिसिरनि गोसोआ ओ जोबोर ओ साननो गोरों एवा गियानजों बुंफबनाय जानाय जानायनि जाहोनावनो बेजोंनो बिथांमोना मा खालामोनो मान थिफोरनिफ्राय गुबुन मानसिफोरनि बिथांमोना स'नमानबो मोननो हायो आर गुबुन मानसिफोरजों बिथांमोना मान मानबो होजायो ओ बेनिखायनो जों मा जानांगौनो गासिबो सुबुं फ्राय गियान गोनां सुबुं जांगौ आरो ओमफ्राय जाय सुबुंफोरा जोंनिया गियान गैयि सुबुं बेफोरखौ जोङो जेब्लाबो नायनो बायो मानोना जों जाय सुबुङा गियान गैया बिथांमोना मानोे एसेबां एसेबो खोथा बाथ्राफोरखौनो बिथांमोना मानो बुजिनो रोङा जायो आरो मेनसे बाथ्राखौ एबा मोन सों माबेबा ओ जोंनि खोथाखौ बिसोरो गोथौयै सानखांनानै बङ ओ गोथौयै सानखांनो थाखाय बिथां बिथांमोना एसेबां गोथौयै सानखां बिथांनों बिथांमोना मानो हाया आरो बिथांमोना जुदि मोनसे बाथ्रा एबा खोथाखौ गोथौयै साननो गोनांबा गोथौयै साननानै जुदि बेनि बागै जों बिजिरनानै नायनो ओ सानो सानोब्ला मोनसे खोथानि बागै गोथौै बिजिरनो जोङो बि बिजिरनोब्ला बेनि थाखाय जोंनो माखौ नांगौ जायो जोंनो गियानखौ नांगौ बे आरो ओ बेफोर ओ औ जों बेफोरबायाददि बायदिसिना गियानखौ जोङो मानिफ्राय नागिरना लानांगौ नो उन्दै समनिफ्रायनो जोङो गियानखौ सोलोंनांगौ मानोना जोङो बे नङादि जोङो देरनानै गियानखौ सोलोङो बे नङा जोङो गियानखौ मानिफ्राय सोलोंनांगौ गियानखौ जोङो उन्दै समनिफ्रायनो जों गियान सोलोंनांगौ आरो मा होनो इखो जोंनि आखल आखु जोंनि आखल आखुनि बा बाथा बुङोब्ला जोंनि आखल आखुफोराबो मा जानांगौ ना मोजां जानानै फैनांगौ आरो सोरबा गिदिर मानसिखौ जं सनमान होनांगौ एबा उन्दै मानसिखौ जोंङो सनमान होनांगौ ओ‌ बेफोर बेफोरबायदिनो जोङो बायदिसिना सुबुंफोरखौ जोङो सनमान होनांगौ। दा जोंनि आखल आखु जोबोर मोजां जानांगौ सोरबा जोङो बिबायारि फैब्ला जों बेखौ अनांगौ बेखौ जों नेवसिनो नेवसिनायनि अनगायै जों बेखौ अननांगौ जोंनि आखला बेफोरबायदि जानांगौ गुरै माहि बयजोंबो बयजोंबो गोरोबनाया जोंनि आखल आखु जोंनिया बेफोर बायदि जानांगौ आरो ओ‌ बे बिदिनो जोंनिया गोबां ओ गियानफोर खौबो जोङो आरजिनानै लानाय गियानखौ जोङो उन्दै समावनो बुथुमनानै लानांगौ आरो आखल आखुबो जोङो उन्दै समावनो दानानै लानांगौ नङाना जोङो देरनानै जोङो जेब्ला देरो देरखांनायनि उनाव जों जोंनि आखल आखुखौ जों दानाया जोबोद गोब्राब मानोना जोंनि जा राग'नाय बैसो राग'नाय बैसोआव जोङो मोजां बाथ्राफोरखौ जों सोनानै लानाया बायदिसिना अ गुबुन खामानिफोरखौ जों गोदानै सोलोंनाया जोंनि थाखाय गोब्राब जानानै फैयो आरो जोंनिया राग'नाय बैसोआव मानो जोंङो जोंनि जा गियान सो सोलोंनांगौ जों बेफोरखौ ओ उन्दै समावनो गोरलै समावनो जोङो गियान आखल बायदिफोरखौ जोङो सोलोंनानै लानांगौ आरो नोंथां औ आं दा नों नोंथांनो बेफोरबायदिनि बागैनो एसे ओ सुंथाबाबो आंनि जा रोंगौथि आं नोंथांनो एसे फोरमायहरबाय जेरैहाय मा निखा आखला आखलनि सायाव ओमफ्राय आरो गियाननि सायाव गियान आरो आखलजों लोगो नांनानै जों सासे मानसिया मारै जाफुंसार जानो हायो बेफोरनि बागै आं नोंथांनि एसे सावरायबाय ओमफ्राय दा नोंथाङाबो माब्रै ओ बेफोरबायदि गियान आखला माबायदि जोंनि ओ सुबुंखौ एसे ओ साननो गोरों बुजिनो गोरों एबा माबायदियै सासे जाफुंसार सुबुं जानायाव जोंनि नैबे मा होनोखो ओ गियान आरो ओ आखला जोंखौ माबोरै गो ओ मानो हेफाजाब होयो? बेफोरनि बागैबो नोंथाङा आंनो एसे सुंदयै ब्लाबो नोंथां आंनो फोरमायहरनो हागोन नामा नोंथां?
हागोन नोंथाङा आरो गियान होननानै बुङोब्ला गियाना मोनसे जाय जायजों ब्रेन्ड मेलेमजेम सानखांनाय गियान मोनसे जायखौ जोंनि गियान सानफ्रोमबोनि जोंनि सुबुंनि संसार जानाय बा सानफ्रोमबोनि सुबुंनि गोनां थि जानाय मोनसे बेसादानो जाहैदो गियान गियान गैयाबा सुबुङा जेरै फाग्ला जायो आंगा जायो बेफोर बायदिनो जाय गियाना मानसिनियाव गैयाब्ला माने मानसिया मानसि जानो हाया बे मुलुगाव मानसि जानानै थां नों हाया थानो हाया आरो नोंथां थिग बेफोर बायदिनो माने नों थां जायग मानो होननानै बुङोब्ला जाय इ बे गियानखौ सुबुङा माने गोबां रोखोमै गियान थायो जेरै बाहेरा गियान आरो जेरै बिजाबनि गियान जेरै बिजाबनि फरायनायजोंल' जोङो मा होनो गियान मोननो हाया बायदिसिना गियान लानांगौबा जोङो माखासे लेखा गोरोङि सुबुङाबो गोबां गियान मोननो हायो नाथाय लेखा रोङि सुबुङा फरायनानै बायदिसिना मा होनो बेफोरबायदि सिबिला बिजाबनि लिरनानै दोननाय बेफोरखौ फरायखांनानै होनो हायाब्लाबो। बिसोरो माने सास गोबां सुबुंजों जि मा होनो गोरोबनानै थानाय अनस्लायनानै थानाय साननो बुजिनो गोरोंआानो जाहैबाय मोनसे बेफोरबो गोबां माने बाहेरा जोंनि गोबां गियान आरो जायखौ जोंनानै बुंनो सानो जाय मानसिफोरा माने गोबाङानो माने सोरबा लेखा फरा गदेर थानाय सुबुङाबो मानसि सिबिनो रोङा सुबुंखौ रायदावनो रोङा माथो होनो रोङा बेफोरबायादि। लामा सामायाव जोङो जेरै नुब्लाबो माने सुबुंफोरजों गोरोबलायनांगौ। मानिलायनांगौ बयजोंबो रायज्लायनांगौ गोरोबलायनांगौ बेफोरबाददि सुबुङा जा बेफोरनो मोनसे गियाननि फिसा फिसा बिदिन्थि आरो नोंथां। नंगौना जाय माने जाय गियानजों जोङो जेब्लाबो जों सोलिनो एबा गियानजों सोलिनो लागा। बेफोर गियानजोंनो जोङो सोलिनो लागा जायो सानफ्रोमबोनि जिउआव नांगौ जानाय जोंनि गियान जायखौ बुङो। जोङो जेरै मा होनो नोंथां। मा होनो खायफा गाज्रि गोसो गाज्रि साननाय बेफोरबायाददिबो थायो बैफोर जाहैबाय मोनसे गाज्रि गोसो गाज्रि गियानाबा बेफोर जाहैबाया मोनसे गाज्रि गियान जायखौ जों मोजां गियान आरो गाज्रि गियान मोननायाव माने बाहागो नाग ग दा गाज गियानो गाज्रि गियाना जाहैबाय ओरैबायदि मोनसे गियान जायखौ माने सुबुंखौ जाय फाव फान्दायनो हायो सुबुंखौ जाय मा होनो गाज्रि लामाथिं खोख्लैहोनो हायो जाय माहोनो बेफोरबायाददिनो बुलाय सुलाय बुथारलाय होनो हायो थिक बेफोरबायाददिनो बैफोर मोनसे एसि गाज्रिनि गाज्रि गियाननि बिदिन्थिसाय सुबुङा गियान गोनां सुबुं बैफोर सुबुंखौ नायनो बानाय बे बेफोर सुबुंनि सोमोन्दै जि बाथ्रा बुंनानै मा होनो बैफोर सुबुंखौ खैफोदाव खोख्लैा मोनसे गाज्रि गियाननि बिबुंथि जाय बै बेफोरबादि सुबुङा माने बेफोरबादि सुबुङा माने सुबुंजों बेफोरबायाददि सुबुङा माने सि जों मानसि गोरोबनानै थाया जायफोर
माने हाब्रां खाब्रां राव बुंनाय बेफोरनो मोनसे गाज्रि गियाननि बिदिन्थि आरो नोंथां।
औ औ औ औ
जों माने बयबो माने गियानखौ माने मोजाङै आरजिनानै लानांगौ आरो गियान गैयाब्लासो जोंनि जोङो जेबो खामानि मावनो हाया आरो नोंथां गियान गैयाबा फरायनोबो। माने हाया आरो जोङो बेफोरबादिखौनो आं नोंथांनि नोंथांनि सोंनाय हिसाबै आं एसे आंनि जिे रोंगौथि बेखौ बेखौ सुंद'यै फोरमायबाय आरो नोंथां। नोंथां नोंथाङाबो नोंथाङाबो नोंथांआ गोबां नोंथाङाबो गोबां बाथ्रा आंनो गियाननि बाथ्रा बुंबाय नोंथां साबायखर नोंथां माने बेनि थाखाय समाबो जोब्बाय नोंथां
औ औ नोंथांनिसिमबो साबायखर थाबाय नोंथां औ गोजोनथों गोजोन्थों